हेलौ
नोंथां
औ खोनादों दा नोंथाङा
औ नों खोनादों
नोंथाङा आंखौ फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
हा
नोंथाङा आंखौ फन- मामोन नोंथां
औ माने जों दा थालिर बिफांनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन हेल'
औ खोनादो नोंथां आं औ खोनादों नोंथां उ दे होमबा नोंथाङानो फोरमायग्रोलाय नोंथां थालिर बिफांनि सोमोन्दै
अ औ जों माने थालिर बि- फांखौ जों गायो माने थालिर बिफांखौबो जों आबाद खालामनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां जेरैबायदि जों थालिर गायगोन जागाखौ जों मोजानो एवनानै लाबाय आबाद खामनानो माने खेथि खामनायखो होनबाय आं ओमफाय मोजांसे एवनानै लाबाय एवना लानानै जों माने लारि लारि जानानै बिदि बिदिनो लारि लारि खामनानै जों थालिर बिफांखौ एसे गो- जान गोजान माने खामनानै गायबाय आरो ना ओमफाय बिदिनो गायनानै जों हा होबाय मोजांनो हा होनानै आरो बिनि माने जों थालिर बिफां गायोब्ला जों बिनि ओ थालिरादि माबा जालाङो ओ हामा जालाङै इदिखौ माने दानस'ना होबाय थानांगो आरो साफायै लाखि- नांगौ औ बिदिबा मोजां जायोनो ओमफ्राय बिदिनो खार खारफोरबो होयो बिदिनो अ बिनि उनाव जों थालिर
जेनेबा मा मा मुंनि थायो नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन नामा नोंथां
औ थालिरा बिदिनो सिनि सामफा ओमफ्राय आथिया थालिखौबो गायो मानसिफ्रा
औ आरो जों ओं साजिया थालिरबो न
औ भाजिआ थालिर
उम
बांद्राय बेबायदि आबाद खालामा ओ थेवबो एसे एनै थायो आरो ना न'फोरावनो
औ औ
औ
जोङो बेवहाय बेखौ औ‌ जानो जोङो जेनेबा न'खराव जानो थाखायल नङा बेखौ फानोबो जोङो बेवहाय आरो औ फुजाफोरावबो जोङो बेखौ
औ दानिया आरो थालिर फुजा फ्रावबो थालिर नांथारगौ ना जानो थाखायबो गं जानोगबो थालिर नांगौ फुजायावबो थालिर नांगौ बिदिनो थालिर आबादाखौबो
औ औ जों बिदिनो फुजाफोराव होबोला माने मोजां नाङो आरोना बिदि दि गावनि गोसोखौनो जेनेबा गोजोननाय नाङो औ बिदि औ बिदिनो आरो जों थालिर न' थालिर बुंदों नोंथाङा बिदिनो जों थालिरनिफ्राय जोङो जेनेबा जों खारै न' जायखौ बुं खारदै बेवहाय खारैबो जेनेबा माबानो हायो आरो जोङो बेवहाय खारैबो मोनो जेरै जोङो आथिया थालिर न' आथिया थालिर ओमफ्राय बेखौहाय जोङो दान फायनानै लाग्रोनानै जोङो बेखौ जिरो जेनेबा फस्लाखौ जेनेबा बेफोरबायदि थालिर फस्लाखौहाय बिदि जिरनानै आरो बिनि मादा‌ न' बेखौहाय जावफुंनानै जों फिसा फिसा खालामनानै आरो बेखौ जिरनानैहाय लानानै जेब्ला सानदुं सान्दुंआवहाय जों फोराननानै बिदिनो रां नबोला रानबोला जोङो बिदिनो सावो सावनानै जेब्ला जों बिदिनो एसे जेनेबा दै माबानानै सारस्रि सारस्रिनानैहाय बिदि बिदि माबायो आरो बिदिनो जों खारैखौ खारैखौ मोनो बिदिनो जेनेबा सान्द्रिफोर जों बिदिनो सालिबाय सालिनानै मोजांहाय जेनेबा न'आव बिदिनो लाबना- लाबोबाय आरो बिदिनो आरो जों खारिखौहाय सरगारनो थाखाय जोङो जेनेबा बायदि आइजें लायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो उम बांसिन जोङो बे जिगाब न' बे जिगाबखौहाय जोङो बे जेनेबा नालेंखरनि नालेंखल नालेंखर फिथायनि हरखा थरखा बुङो जायखौ थरखानिफ्राय जों जेनेबा बिदि एसे गुदुं खालामनानै माने गुदुं खालामनानै जोङो बेवहाय जिगाबखौ होयो आरोना बिथिं जानो जेनेबा माने बेवहाय रोसि एसे गलांनाय बायदि बेवहाय जों आयजेङआव दोननानै जेनेबा दाबो बेफोरबायदियाव दोननानै जों माबायो आरो जों सरगारनायखौ नुनो मोनो उम बिदिनो दै एसे एसे होबाय थाबाय थरखायावहाय बिदि आरो बिदिनो जों खारिखौ बेल' नङा जोङो बे माने बेसरखौनो न' बेसरनि देन्थानिफ्राय जेराव जेब्ला बेसरा माने माबायोना गोरान जायो अब्ला जों बेखौ मारा नानानै माने बे देन्थानिफ्रायबो जों जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो खारैखौहाय खारैखौहाय माने आरो जों बेल' नङा आरो जों थाइगिर थाइगिर फिथाइनिफ्रायबो माने बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आङो आरो बेवहाय नालेंखरनिफ्रायबो नालेंखर जों ओ बेनिफ्रायबो नोंथाङा आरो मा मा मोनथिबावो नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
खारैखौ माजों माजों बानायो बांद्राय मिथिया आं बे थालिर बेखौ बिफांनिखौल'सो बानायफेरबाय जोंहा नाव
औ औ नोंथां । दाथ' जों बिदि न'खराव माने बांसिन नुबाङा नाथाय जों दाथ' बिजाबफोराव मोनो न' बिजाबफोराव बांसिन फरायनानै मोननो थाङो आरो बिदि आंबोथ' बिदि जेनेबा नुबांङाखै माने आं बेसरनिखौ नुदों नाथाय बिदि बिजाबाव फरायनानै मोनदों आरो बांसिनखौनो जि जेनेबा आं मिथिगौ बेखौ नोंथांनो फोरमायना होबाय ।
औ बिदिनोथ' जों थालिरनि थालिर बिफांनि गासैखौबो जायो जायो थालिरनि बिबार बुङो जायखौ थालिर बिबार होननाया फस्ला अ बिबार औ बेखौबो जों जायो । बिनि थालिरनि जों फस्ला गोरलैखौबो जायो । भाजा एवनानै नङा होमबा नोंथां अ बिनि फस्लाखौ आरो खारै जिरनाबो जागोन मादाखौबो जागोन बिनि फिथाइखौबो जायो । आरो बिनि बिलाइखौबो नानो होयोसो जों माने थालिर बिफाङा जाजा जोबखायो आरोना होजाजोबखायो औ
थालिरा बिदिनो आरो बेरामफोरनि थाखायबो मोजां जायो एसे देहाखौबो थाजिम मोनो आरो बेखौ जाबोला बिदि उहो थालिर मैखुम होनना बुंङोना जों जायखौ बेखौ जाबो औ बेखौ माने जों माने बांसिनानो दावदैफोरजों जायो बेवहाय बेखौ आरो बिनि बिखौ जाबोला आरो मा होनो माने बिदि मानसिफोरा बुङो आरो ना बिदि जेनेबा जाबोला मानिे मायबाफोर जेनेबा जोंनियाथ' बसन्त जायो ना मालाबा बिदि डाक्टर थालांबाथाय माने बेखौ जाबोला खारो बेफोरबायदि होनो आरो आरोना नाथाय बेसेबां सै थो बेखौ आं मिथिया नोंथां नाथाय जेखौ खोनादों आं नोंथांनो एसे फोरमायबाय जों आ आरो थालिर फस्लाखौहाय बिदि जेनेबा जोङो बै अमाजों जायो ना अमाजों जाबोला बांसिन जेनेबा गोथाव मोनो आरो हांसोफोरजोंबो जायो मानसि फ्रा बिदि संनानै जानायखौ बांसिन गोथाव मोनो आरो आं
औ औ जाफेरो आं अनलाजोंबो मोजां मोनो बेदर होनानै थालिर फस्लाखौ अनलाजोंंबो
औ औ अनलाजों जायो मानसिफोरा बे जोंहा नाथाय नाथाय जोंहा बिदि इसेबां संनाय जाया । नोंथाङा माबायदि सङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां जेनेबा औ
अनलाखौ
औ जेनेबा बे थालिर फस्लानिफ्राय बोरैहाय सं
औ जोङो बिदिनो थालिर फस्थ लानि माने गोरलैखौसो लाखायो नङाब्ला राना रानाय बायदि जानाया मो मोजां जाया माने। बिज्लाब बायदि मोनजायो आरो बिनिनो जों गोरलैखौ लायो बेखौ मोजांनो हाना लाबाय। बिनि बिगुर बायदिखौ गारनानै ओमफ्राय हाना लाना जों दा जेरै अनला। बिदिनो दाउ बेदरफोरदबो जानो हायो नालाय आं दाउ बेदरखौनो बुंबाय ओमफाय दाउ बेदरखौ जों। बिदिनो मोजां साफा खालामनानै पेस। थाव बिदि होनानै मस्ला मस्लि होनानै मोजां सेवना लाग्रोबाय। एवना लानानै जों बिदिनो मा होनो।
माबाखौ होबाय जों थालिर फस्लाखौबो बिदिनो मोजां एवबाय। एवनानै दै होबाय दै होनानै जोङो माने थागुन खारै एसे होयो आरो ना ओ खारै एसे होबाय होननानै बिदिनो जों माने अन ओ अन गुन्दै। अन गुन्दै माने माइरंखौ जों दैयाव एसे सोमनानै बिदिनो एसे रुइबाथाय बेखौ जों बोखांना माने उवालावबा थि खियाव देयो आर ना देनानै ओमफफ्राय बे मैगं गोदौनायाव जों बेखौ। देनानै मिहि मिहि मोजां खामनानै। माने सारनानै होयो जेन'बा आरो। बेखौ एरबाय थायो सिङाव नाङै बायदि बा लाथा मा खामथाबै बायदि। ओमफाय बिदिनो संख्रि बानलु बिदि गासैखौबो होजोबनानै खारैफोरखौबो मोजां नांहोनानै। बिदिनो लास्टाव ओ गंगार दुन्दिया होनानै बिदिनो जानो मोजां मोनो आरो अ। खांबाय। मोजां नाङो आरो।
ओं गंगार दुन्दिया होब्लाथ' आरो ओं मोरमोन नालाय आरो बिदिनो बाय। बिदि मस्ला मस्लि दाथ आरो जों हाथायनिफ्राय बायदि जेनेबा मस मस्ला मस्लि बायना मोनो बेखौ बांसिन होनायखौ नुनो मोनो आरो। अ लहाय बिदि बिदि आरो नोंथाङा आरो थालि खौबो जेनेबा थालिरखौबो जाफेरबाय दा न' एवनानै?
औ जामबाय औ बिदिनो थालिर फस्लाखौ जों बुथ बा भाजा इबदिबो आलु होनानै एवनावाबो जानो हायो।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो। बिदिनो जों आङो बिदि थाइ गस्लाखौ जाबाय माने बिदि जेनेबा जोंहा संनायानो जाया न'आव माने जों आयंमोननावसो मोनजादोंमोन ।माने बेवहाय बिदि बिदि जेनेबा हांसोफोरजों संदो। संदोंमोन आरो बेवहायनानै लेंनायाव बेवहाय मोनजादा आरो बिदि बां गोथाव मोन्दों। बेवहाय जेब्ला मानसे बुरजा जायोना अब्लानिया। होननानै आं सानो आरो बिदि।
औ।
नाथाय बिदिनो जों नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिबाय।
औ।
माय मोनबाय नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? दे अब्ला बि दे उम।